औ नोंथां औ मा खालामगासिनो दं नोंथाङा?
दाथ' आं नै ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां। नोंलाय?
औ आंबो बिदिनो जिरायनानै दंगासिनो दं आरो। फांखा लागासिनो दं खबरफ्रालाय माब्रै नोंथां?
खबराथ' नै बिदिनोसै आरोना गेजेरावनो। नोंथांनाालाय?
औ आंनाबो बिदिनो सोलिगासिनो दं आरो मोजाङानो। गाज्रिबो होनजाया बांद्राय, मोजाङैनो सोलिगासिनो दं। औ नोंथाङा ओंखाम जाबाय नामा बेलासिनि?
दाथ' बेलासिनिया दय सानसुनिया जाखांबाय दा जायाखै आरो दय जाखां खांबाय जाखांनायालाय, नोंथाङालाय?
औ जोंनाबो दायो संबाय दं आरो मोनजाथ'वाखै एसे उनावसो जानाय जायो जोंहा ओ आङो मिथिया नायनाय जायाखै आं मा ओंख्रि संखो मोनथाय
अ
नोंथाङाबो ओंखाम ओंख्रि संनो रोङो नामा?
रोङो रोंसाबो रोंनायालाय एसे एनै।
औ रोंनांगौ गावनि जानायफोरखौहाय सोलोंना लानाया गाहाम आरो नङा होमबा?
औ गावनि संनाय एसे एनैखौलाय रोंखानांगौ जोंनि नङाबा उनावहाय जों बोरै जों संनानै जानो रोङाबा जोङो बोरै गावनो मोनजानाय नङा माथो
औ औ नंगौ नंगौ बेखायनो गावनि एसे रोंसाबनायाबो मोजां आरो गावनि उदैखौ सुफुंनायनि औ। बेजों लोगोसे औ राहा लामा नागिरनानै लानाय एबा रोंगौथि लानांगौ आरो गासैबो बिथिङावनो नङा होमबा? एसे एसेब्लाबो
एसे एन रोंगौथि लायोब्लासो जोंनि थाखाय मोजां नङा होनबा नोंथां?
औ बेबायदिनो जानांगौ आरो फराय ल यालाय माबोरै सलिगासिनो दं नोंथांनिया?
दायोथ' मोजाङानो ओमफ्राय दायो एसे बन्द' मोननानै दं आर ना नोंथां।
औ सामार भेकेसन।
औ
औ जोंनाबो बेफोरबायदिनो सोलिगासिनो दं दायो। बन्दथ' आरो सान बेखेसिनस औ थ' नोंथाङा दायो फ्रि ना नोंथां?
ओ फ्रियानो दं नोंथां दायो।
अ होमबा माने नोंथांजों एसे सावरायलायनो होननानै फैदोंमोन आरो नोंथां। सावरायजनो हागोन ना?
ओ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ माने आं गोदो माने दायो आङो जेरायना थाबाय थानाय समावहाय आबै आबौनि गोदोनि सल'बाथा खोन्थानायफोरखौ गोसोखांदों आरो।
औ औ।
औ नोंथाङाबो दा बेफोरबायदिनो माखासे सल'फोर मिथिनाय एबा रोंनाय खुगा खुगा सोलिबोननाय एबा खोनानानै रोंनाय गोसोआव थानाय जानो हागौ मोनफा मोननै सल'फोर नङा होनबा नोंथां?
औ औ।
औ बेफोरबायदि सल'फोरखौ नोंथाङा जा गोसोआव दं एबा मोनथियो जा सोरनिफ्रायबो खोनादों जानो हागौ नङा होमबा?
औ औ।
औ बेफोरबायदि सल'फोरखौ नोंथाङा आंनोबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? मानो होनबा आङो सल'फोर खोनासं संनो जोबोद मोजां मोनो आरो।
औ जागोन दे नोंथां फोरमायनो हागोन।
औ।
आं नोंथांनो ओ सल' बाथा खोनथानोसै, खोनासंनो नै एसे लादो आरोना नोंथाङा।
औ‌।
औ आङो नोंथांनो दाउब' आरो ओ मा होनोमोनथाय
दावराइ
खावराय दावराय औ।
औ।
नोंथांनो आं एसे फोरमायनो नागिरदों।
औ।
ओ नोंथाङा खो-खोनासंनानै एसे आंनो दा बोरै मोन्दों खोन्थाबानो जाबाय।
औ जागोन दे आं फिडबेक होफिनगोन दे नोंथां।
औ। माने बेबायदिनो दाउब' आरो दावराइ दंमोन आरो ना नोंथां। माने बिसोर सानैया माने जोबोद मोजां लोगोमोन। नाथाय बिसोर सानैया माने मोनसे बारियावनो थायोमोन।
औ।
थानानै माने बिदिनो रंजा बाजायै खुसि थायोमोन। नाथाय ओ बिसोर सानैनि गेजेराव माने दावराइया माने जोबोद दुगामोन आरो मानो होनो ब्ला बेहा जोबोद गो ओ मोजां समायना गाबनि गां दङ' नङा होमबा नोंथां माने गावनि, औ। औ गावनि गां गांखौ लानानै एबा म साइसखौ लानानै माने जोबोद माने ओ दुगा देखायो आरो ना। दाउब'नि सिङाव मानो होनोब्ला बेहा दाउब'निफ्राय जोबोद समायनासिन नायनोबो। समायनायाथ' समायना जों जोंबो नुखानाय जोंबो मिथियो नङा होमबा नोंथां।
ओम दावउरायखौ नुखानाय मिथिखायो औ।
औ मानो मानो होनोब्ला सानसेखालि ओ बेबायदिनो मोसा मोसा देखायनानै ओ मा होनोमोनलाय ओ दाउराइया दाउराइया बेबादिनो दाउब'नि सिगां मोसा मोसा देखायनानै बेब्दिनो रागा फोजोंबाय आरो ना दाउब'खौहाय। ओमफ्राय सानसेखालि दाउब'वा रागा जोंनानैहाय बेबायदिनो रिभेन्स लानो थाखाय माने बेखौहाय गावनि ओ गोलतिखौ हाय एबा खालाम फिननो थाखाय बेखौहाय माने सानसेखालि बुंबाय आरोना दावरायनि सिगाङाव
उम।
ओ जों सानैबो जों अख्रां गोजौआवहाय बिरना फैनो फै होननानै लेंबाय आरो दाउ-दाउराइखौ दाउब'आ ओम फ्राय बेबायदिनो लेंनायावहाय बेबायदिनो दाउब'आ अख्रां गोजौआवहाय बिरलांबाय बिरलांनायनि उनावहाय ओमफाय बेबायदिनो माने गोजौआव बिरलांबाय आरोना दाउबआ ओमफाय बिदिनो दाउराया बिरनो हायासै माने ससे ससेल बिरनो हायो नालाय बांद्राय बिरनो हाया दावराया माने बेना बुरजा गां थाबालाय मा जानो बे बांद्राय बिरनोनो हाया बेबायदि बेलेग बिरनायनि टेलेनानो गैया। बा बेहा दाउबहा बेहा बांद्राय गां गैयाब्लाबो बांद्राय साइस गैयाब्लाबो बेहा महर गुसथि महर मुस्रि गैयाब्लाबो बेहा बिरनो हायो। बेबायदिनो ओमफाय सानसेखालि सानफिनबाय आरो बेयो ओ दाउराया आंनाव एफा गां दं आं मानो बिरनो हायासै होननानै सानबाय आरो ना।
उम।
बेनावसो बांद्राय गां गैयामोन बे बोरै अख्रां गोजौआव बिरलांनो हाखो होननानै माने सानबाय आरो माने रिएलाइस जाबाय बेयो। माने ओ बांद्राय दुगा देखायोमोन नालाय बेयो। रिलाइज जानानै ओमफाय बेबादिनो बुजिबाय आरो दाउरायाबो एसे मानो होनोब्ला बुजिखालांगोन बेयाव जिथु ओ बांद्राय गावनि रोंगौथि एबा साइसखौ देखायनानै माने दुगा जायोमोन बे दाउ माबानि सिगाव दाउबनि सिगाव मानो होनोब्ला दाउबआ साइस गैया बांद्राय। गावबायदि ओंखायनो माने दुगामोन आरो।
औ
उम जों बेयावहाय मिथिनो मोनो बे सलआव आं बांद्राय मोजांबो खोन्थानो रोङा नोंथां सलखौ।
औ।
थेवबावबो नोंथाङा बुजिदों जानो हागौ।
औ बुजिदों बुजिनानै सलनि गेजेरजों हमदांनो हादों आरो बेबाय दिनो माने गावनि महर मुस्रिखौ लानानै बांद्राय देखायनाङा होननानै।
औ औ बे बेबायदिनो जों बे सलआव बुजिनो मोनदों जिथु गावनि महर मुस्रिखौ लानानै जों बांद्राय ओ देखायनो नाङा एबा जों गावनि रोंगौथिखौ लानानै जों बांद्राय देखायनो नाङा।
जोंहा गोबां बेबायदिनो मा गावनि रोंगौथि माहाजोनफोरखौ लानानै जों देखायो नङा होमबा नोंथां? ना नोंथां? आरो खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा एसे फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा बेनि सायाव एबा आं बुंनाय एसे बाथ्राखौ एसे आंनो फोरमायफिननो हागोन नामा?
औ नोंथांनिफ्राय बेबायदि सल खोनानानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथाङा बेफोरबायदि मोजां ओ सल' खोन्थाबाय बा बे सल'नि गेजेरजों जोबोद मोजां गोथौ बै हाबनाय ओंथि हाबनानै दं आरो बे ससे सल'ब्लाबो। जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांनिफ्राय बेबायदि सल खोनासंनानै ओ बे बे सलनिफ्राय बेखौनो रोंगौथि मोनो बा जोङो हमदांना मोननो हायो आरो बे आयदा बे सलनि गेजेरजों बे सल'आव बुंदों जे जे दावरायथ गोबां समायना नङा होमबा
औ औ।
औ नोंथाङा सल' बुंनाय बायदि बे समायनाखौ लानानै बेयो गावनो गोग्गा खालामदोंमोन आरो दाउरा ओ दाउबखौथ लासिं सिं खालामदोंमोन बेयो नङा होमबा?
औ औ जोबोद लासिंसिं खामदों औ।
खौ लानानै नाथाय दाउबआ सिरि थाफिना रासिन गावनि रोंगौथिखौबो देखायफिनबाय नङा होमबा उम। अख्राङाव जाय गोजौसिनाव बिरलांनो हायो बे औ बेवहाय बियो हमदांनो हाबाय आरो जे महर मुस्रियाल' खामानि होआ माने गुबुन सासेनावबो गुबुन गुबुन बेफोरबायदिनो एखे थाजोबा नालाय गासिबो सेम सेम जाया। गुबुन गुबुन रोखोमनि टेलेन्ट थायो बा रोंगौथि थायो गियान थायो। आइडिया थायो बेफोरखौ माने गासिनाबो समान जाया। बेखौ बे सल'नि गेजेरजों नों थां खोन्थानायनि सल'नि गेजेरजों आं हमदांनो हादों आरो। बेफोरबायदिनो सुबुं माहारियाबो जायो नङा होमबा औ सोरबा सो सोरबा गोबां गावखौनो माहाजोन एबा रोंखा राखा बेफोरबायदिनो देखायो आरो गैजायिफोरखौहाय नेग्लेट खालामो बा लाजि फोनाङो बे दावरायाइफोरबायदिनो। नाथाय बै गोरिब गुन्द्राफोराबो बा सुबुंफोराबो बेफोरबायदिनो नेवसिजाब्लाबो गावसिनि रोंगौथिखौ सानसे नङा सानसे गुबुन रोखोमै ब्लाबो देखायफिननानै गोग्गा खालामनो हाफिनो आरो जेरै दाउब'आ दावरायनि सिगाङावहाय गावनि रोंगौथि एबा गावनि बिरनो हानाय गोहोखौ लानानैहाय बै समावहाय बियो दिन्थिफिनदोंमोन आरो जेरै दावरायनि सिगाङावहाय। बियो गावनि टेलेन्टखौ बा गावनि रोंगौथिखौ बिरनानै सोर बांसिन गोजौसिनाव बिरनो हायो बैफोरबायदि बिरनानै बियो देखायफिननो हादों आरो थिग माखासे सुबुं फ्राबो बेबायदिनो जानांगौ जों गैया होननानै एबा थाथाबनो नाङा। जोंनि रोंगौथि जोंनि आइडिया बेफोर जोंनि टेलेन्टफोरखौबो जोङो दिहुननांगौ। अब्लासो माने सुबुंफोराबो मिथियो। मोनथिनानैसो जोङो बिसोरखौबो रियेलाइस खालामफिननो हायो एबा जोंनि रोंगौथियाबो गोख्रों एबा गोगोम जों बेफोरखौ फोरमायनानै दिन्थिफुंनो हाफिनो आरो। औ बेफोरबायदिनो जोंबो बे दाउब' बायदि जानांगौ लाजिनानै थायोब्लाथ' जोङो बेफोरबायदि दाउब'आबो लाजिनानै थानानै बैखौ बादायलायनायावहाय एबा दावरायजों बादायलायफिनाबाथ' बेयो लाजिनानै थाबा बेयो गावनि गोहो रोंगौथिखौे देखाय फिननो हानाय नङाम नङा होमबा नोंथां?
औ सैथो नोंथां।
औ बेफोरबायदिनो जोंबो गावनि रोंगौथि टेलेन्ट एबा गियानफोरखौ देखायफिननांगौ आरो। अब्लासो जों मिथिजायो बुजिजायो। जे गासिबनाबो समान नङा। गासिबनाबो रोंगौथिया एखे नङा गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो। सोरबाया मोसानायाव सोरबाया मेथाइ रोजाबनायाव सोरबाया बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोम बिथिङावहाय माने एक्सपार्ट जायो एबा रोंगौथि गोनां जायो आरो। नोंथांनि सल'खौ खोनासंनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो बेफोरबायदिनो ओ दा आं बुंनाय बेफोरबायदि बे सल'नि गेजेरजों बेफोरबायदि रोंगौथि आरो गियानखौ बुथुमना लानो हाबाय आरो नोंथांनिसिम जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेफोरबायदि सल'खौ मोजाङै मोजां बिजिरनानै होनायनि थाखाय आंनिफाय आंनिसिम।
औ जागोन। आंनिफ्रायबो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय। औ जागोन दे नोंथां।
बेफोरबायदिनो मोजां सल' खोन्थानानै आरो आंनि गियानखौ बांहोनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर बावहरबाय आरो।
औ जागोन दे नोंथां, गोजोन्थों।
औ गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोन्थों।